हेल' नोंथां
हेलौ औ
नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ'? ओस अ नोंथांनिसि औ औ नोथां नोंथांनिसिम आङो फंसे बाथ्रा लानानैसो फैदोंमोन नोंथां औ नोंथाङा आ आंनो गाज्रि मोनाबा दसे सम फोरमायना होनो हा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा बर'फोरनि जुलि होनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ बर'फोरा उम जुलि होनाय बुङो दा ओ समाजनि नेमखान्थि बायदि ओ ओ जुलि जरा जुलि होनाय जायो। अ जेरै
उम उम
फारनै न'खरजों मोननै गोसोजों गोरोबलायनानै जुलि होनाय जायो औ ओ औ जेब्ला ओ जुलि होनो समाव ओ न'नैै ओ न'खरनैजों ओ बिदि आलासि बिदि ओ जालायनाय बायदि ओ फारनैबो न'ख नखरजों ओ गोरोबलायनानै ओ गामिनि ओ स समाजनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै सावरायनायखौ जों नुनो मोनो सावरायनानै खालार थि खालामो ओ जायो जाया सावरायनानै ओ खालार थि खामनाय खौ जों नुनो मोनो ओ खालारथि खालामखांनायनि उनाव जेब्ला जुलि जानो सम अब्ला ओ हौवा गोजाननि न'निफ्राय हिनजाव गोदान खौ लायनो थांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
जेब्ला हिनजाव गोदानखौ लायनो थाङो अब्ला ओ नेम बा नेमखान्थि बादि आसार खान्थि खान्थि बायदियै जोङो नुनो मोनो हौवा गोदाननि ओ हौवा गोदाननिसिम हिनजाव गोदान गोदान लानाव जुदि हिनजावखौ लायनो थाङोब्ला अब्ला ओ बैराथिखौ ओ गोनांथिथार बैराथिनि ओ बैराथि आरो बिदिनो ओ गेदेर सुबुंफोरखौ ओ गोरों ओ रोंसिननाय नेमखान्थि रोंनाय बिदि नागिरनानै ओ बुथुम लाना थाङो ओ खावलायनानै ओ बार लाम्फाखौबो लोगोसे लांफानायखौ जों नुनो मोनो ओ बैराथिया ओ बिदि गोसो बैराथिनिबो नेम दङ। ओ गाननायनि ओ गाननाय जोमनायनिबो ओ बिथांमोना ओ दख'ना थावसि बा गोमो ओ दख'ना बिदन ओ फारसा फारसा गोजा रेगे रेगां आगर ओ ब्लाउस गोजा ओ खानायखौ खफा खानानै बिनि सायाव ओ खानायनि सायाव ओ खा औवानि जों लानायखौ नुनो मोनो। अ नङा होमबा नोंथां फथा गोजा थुनां थुनांगौ। थुनायखौ अ जों नुनो मोनो। बिदिखौ बिसोरो हिनजाव गोदाननि न'निफ्राय फ्राय उह समाज बिसोरनि समाजनिफ्राय नोजोर होना नायोबा बिदि खौ नुनो मोनाबा बिसोर बिसोरो रांनि जुरिमानाखौ लानायखौ जों नुनो मोनो नङा हबा ओ बैरा बिदि बान्था थानांगौ औ गय राननायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
गय रानो ओ। गय राननायजों लोगोसे हिन्जाव गोदानखौ जेब्ला हौवानि हौवानि न'सिम लामनो सम जायो अब्ला बेखौ बेखौ थुखैयो थुखैनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो थालिर बिफां गायनानै
औ।
बिदिनो सबाय देनाय हालदै देनाय बिदि बायदिसिना देग्लिनाय नेमफोर नेम आसार खान्थिखौ जों नुनो मोनो अला बेजों थुखैखांनानै ओ जेब्ला हौवा गोदाननि न'निफ्राय गाननाय जोमनाय देलग्रा मुवा बायदिसिना लांनायखौ। बैराथिफोरा बेखौ देलायहोयो खानायफोरखौ होस्र'होयो। औ सुनानै। मोनलाबनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
बारलांम्फानि बागै बुङोबा बारलाम्फाया ओ बिदिनो बिबान लांनाय ओ
औ नोंगौ
बेयाव बेयावबो जोबोर ओ हिनजाव गोदां हिनजाव गोदान लानि दोनलांनाय नेम दङ ओ बेहाय जानाय लोंनाय मुवा फैसा लांनांगौ ओ सा बानायनो लांनो थाखाय थाखाइ गाइखेर लांनाय सिनि मुरि ओ बुन्दिया भाजा भुजिया बायदिसिना गय फाथै लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बि
औ नोंगौ
बेहाय ओ नास्राय ना जरासे ओ बिदिनो फान्थाव आलु दालि माइरं एसे बिदि लांनानै नेमखौ ओ बिबान बिबान लांनाय समाव ओ राजायानो ओ बिदिनो ओ‌ नेम दङ बि दिला ओ‌ थांनानै स्रि स्रि थांनानै बेखौ बोखांना लाना खारनाय नङा होमबा नोंथां ओ लांनानै बेखौ जमा जयै जाहैनायखौ संना जाहैनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरनि ओ नेमा गासै जागायाव एसे आलादा आलादाबाबो ओ बे एखे रोखोमैखौनो जों नुनो मोनो ओ न'सिम ओ खैना गोदानखौ जोङो ओ हिनजाव गोदानखौ नसिम फरायनानै ओ न'आव जेब्ला मोनफैयो अब्ला लाना फैनानै ओ जोङो ओ गेटसिम ओ लांगोनासिम जोङो बरायनानै ओ रंजा बाजायै मोसानानै लाबनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बर गोदानि न'खरनिथिंबो ओ बिदिनो जि धोरोमखौ फालियो बे धोरोमजोंनो लोगोसे ओ हौवा गोदानखौ थु थुखैनानै ओ बेखौबो हौवा गोदानखोबो थु खैनानै ओ सिथ्लायाव बाहेराव जोङो फुजा होनाय समाव फज'ना दोननायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? ओ फज'ना दोननानै बेखौ ओ बेजों लोगोसे ओ बरनि लोगो ओ लोगो सासे ला जों नुनो मोनो। बेखौ ओ बरध'राबो बुंनाय जायो। ओ बरनि बिसिगि बुंनाय जायो। ओ खैना गोदानजोंबो लोगोसे लोगोरि फाय फायो। ओ लोगोरिखौबो फज'नाय जायो। ओ बिथांमोनखौ ओ बिदिनो फज'नानै ज'यै फज'नानै बिनि लोगो ओ बिनि लोगोरि एबा हिन्जावनि लोगोरि एबा हौवानि लोगोरिफोरखौ ओ जोङो उनथिं थानानै ओ हिन्जावसा ओ सिख्ला लाइमोनफोरखौ जोङो एदावनायखौ एदावलायनाया नेम खान्थिया दंखायो बेखौ नुनो मोनो। ओ बेजों ज' फानानै ओ ग्रोम ग्रोम बिदिनो बर' आइजो फोरा आर'ज गाबनायखौ बर'नि नेमखान्थि बायदि आरज गाबनानै ग्रोम ग्रोम बिदिनो ओ संसार जानायनि बिदिनो हाबा मेथाइफोरखौ रोजाबनाय खौ जों नुनो मोनो। बिनि उनाव बिखौ ओ खैना गो दान एबा बर गोदानखौ जोङो हाबा होनो सम जाब्ला ओ न'खरनि ओम सोद्रोमा ओ बि बिब' एबा ओ बिदाफोरखौ जोङो ओ आखाइ हमना होनानै जोङो साख्रि लाहोनानै ओ जाहाथे बिसोरनि संसारा आलो गोजोनै मोन। जायो बिसोर ला अससेनि बा बिदि जेबो आसखान्दा जाया बिदि ओ हिसाबै बिसोरखौ समायना होनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां औ
खाखिला होनानै जोङो सिन्दुर फोननायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ
बिनि उनाव ओ बिदिनो गासैबो ओ बर'नि हाबा होनबा मिथिखायो जोङो जानाय लोंनायफोरा ओ अमा नङाबाथ' जाया बर'फोरा ओ बिदिनो मो जां मोजां बर'नि ओंख्रि संनानै ओ अनलाजों दाउ बिदि बायदि बायदि। अमा बेदर बायदि बायदि संनानै जाहो रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय होयो।
औ औ।
होनानै ओ बिथांमोनखौ ओ लास्ट बिदिनो
औ।
जा गोमजा। बाथौआव रोजाबखांनायनि उनाव। बिथांमोनखौ मायनाव खुन्था थिखां फ्राय होना बुंनाय जायो। बर'नि बियो जोबोर गोनां थि। ओ फोरबो ओ बेखौ ओ फिलेखायाव ओ माइरं हुग्रा फुलेखाया बेखौ ओ माइ होनाय जायो माइनि सायाव आलारि बाथि फोजोङो। गय जरा फाथै होनानै ओ बेखौ हि नजावनि ओ खर'साया रुजुनो होनाय जायो। आरो ओ हौवाजों हि हिन्जावनिजों फास्रायाव। जरायना होनानै बेखौ गिदिंहोनायखौ।
औ।
मोसा मोसा गिदिंहोनानै बाथौखौ गिदिंहोनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो। बेखौ खेबबा गिदिंहोनायखौ जों नुनो मोनो। गिदिंहोना बिखौ इसिं इसिं अखंङाव।
औ औ।
दोनहैनाय। बेखौ नुनो मोनो। आ बेनि उनाव। गासै आलासि दुमसि जाखां जाहोखांनायनि उनाव। ओ जोङो नुनो मोनो ओ बिदि हाथा सुनि खुरनायखौ जों नुनो मोनो। हाथाइखौ ओ बिदि ओ दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो। सफंनानै बेखौ ओ बिदि दो ओ मायबा मोनसे ओ ओंखाम ओंख्रि दोनजाग्रा दो बि दि ओ बिदि बायदि नुयो ओ बिदि खालामनाय जायो एर फुनानै बेखौ ओ आइजें बायदि खालामनाय जायो। बेहाय ओ बे हाथाइयाव जोङो अ अनलाजों दाउ बिदि होनायखौ जों नुनो मोनो। सबाय अनला फाख्रि होननानैबो बुङो। लानानै जों संनाय नुनो मोनो बिनि उनाव गासैखौबो ओ जाहोस्रांनायनि उनाव सेथ्लायाव बिसोरखौ हौवानि हौवानि लोगो एबा हौवा गोदानखौ जों बिसोर सानैखौ जोङो जि राय होनानै
औ
दान जों बिनि लोगोरिजों जोङो ओ बिसोरखौ फालि गुफुर ओ जानजियाव खानानै जोङो रान होनायखौ जोङो नुनो मोनो न ङा होनबा नोंथां बिसोरखौ जाहोनाय खौ जों नुनो मोनो। नोंथां नों थांनि जागा ओनसोलावबो बर'फोरनि ओ हाबानि बागै माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां ओ फोरमायनो लागा होननानै बुङोबाथ' नोंथाङा गासै बाथ्राखौनो बेहाय फोरमायनानै होलांखाजोबबाय नोंथां नङा होनब्ला औ बिदिनो ओं बर'नि हाबा होनना बुंब्ला माबायदि जायो माबायदि थायो बेफोरखौ नोंथाङा बुंलां खाजोब बाय आङो आंनिफ्राय ए बुजायनांगौ बा बुंलांनांगौ बेखौ बुंनांगौ होननानै आं साना आरो नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ
बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाया नङा एसे जाबायानो मालाबा मोजां समान रो खोन्दो लानानै नोंथांजों सावरायफिनगोन औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ औ